होमबा नोंथां
औ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरगोनाय जाबाय नोंथां
अ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय औ
औ औ औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आङो दायो जिरायनानै दङमोन नोंथां
औ औ आं नोंथांजों खोथा ओ सावरायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन नोंथां
अ सावरायनो हागोन नोंथां दे
औ अब्ला आङो नोंथांजों जोंनि बे आबादखौ लानानै जोंनि बर सुबुंफोरनि फोथायनायफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै नोंथां औ जेरैहाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो आथिखालसिम जोंहा माने नायनो थाङोब्ला जोंना गोदोनि आरो दानि जिउ खुंनाय राहाखौ नायोबा जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो जेरै हाय गोदोहाय जोंना बांसिनैनो आबादनि सायाव सोनारनानै जिउखौ खुंग्रामोन आरो नाथाय जोङो आथिखालाव नायोबा सोलोंथाइ बिबां दा जोंना बांनाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुङानो साख्रि बाख्रि मावनानै जिउखौ खुंबोनो हमबाय थेव्लायबो जोंहा जि गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्रा दासिमबो बे जानायखौ जोङो दाब दाब जायगायाव नुनो मोनखायो गोबां सुबुङानो टाउन सहराव फैनानै खम्लायबाबो गाससिबो जोबनानै थाङाखै दा बेहायनो जोंहा आबादखौ लानानै गोबां बर फोरनि फोथायनाय दङ जायफोर फोथायफोरखौ जों गासै खौबो सैथो जोब होननानै बुंजोबनो हाया आरो सैथो नङा होनजोब होननानैबो जों बुंजोबनो हाया आरो जेरैहाय जोंहा दङ बे जेरै माइ गायजेननाय बे माइ गायजेननाय जोंना हौवा एबा हिन्जावनियाहाय लायनो जोंना आखाइनि बिजौआवहाय जेनेबा दन हांखोफोरा गोबां थायोब्ला बा आसिफोरखौ जोंना गोथों खालामना नायनायावहाय जेब्ला गुदुं थायाब्ला आरो लोगोसेनो बै जायफोर माइ गायजेनग्रोगोन बिनि आथिंनि आफ थालाया जुदि हायाव समानै गाजोबोब्ला लोगोसे न आरो खायफा खायफा सुबुंफोरनि थायोोना मोसौ आव सोलाायसलिबनाय बायदि खाफाल थायो बेफोरबायदि सुबुंफोरा बा बिदि हौवा एबा हिनजावाहाय माइखौ गायग्रोयोब्लालायनो आबादा मोजां जायो होननानै जोंना बर' हारियाव फोथायनाय दङ आरो बेफोर बाथ्राया बेसे सैथो बेखौथ' मोनथिनो ह मोनला नोंथां जायखिजाया बेफोरबायदि फोथायनायखौ जोंना हारियाव नुनो मोनो आरो सेर हाया न नुबावो माइ गायजेनग्रा मानसियालायनो न'खरनि सासे सोद्रोमा जाग्रोनांगोन गुबुुना गायनायनि सिगां न'खरनि सोद्रोमा सासे गायग्रोनांगोन आरो नाथाय मि सिंनि जे आबाद मावनाय जागोन बेखौ जोंना न'खरनि अनगायै गुबुन मानसियासो गायजेनग्रोनांगोन आरो बिदिनो जोंना आरो दंबावो जे माइ गायजेनग्रा एबा आग लाग्रा हौवा मानसि जायोब्ला बे हौवा मानसियालायनो जुदि बेयो हौवा मानसिया गायजेनग्रोयोबा बे माइ गायखांजासिम बियो गावनि दालि खानायफोरखौ सिनजानो मोना होननानै होनाय दङ आरो सिनजायो गला लायनो माइया बिसं खायाबा मोजां जाया होननानै माने जोंनि बर' हारियावहाय फोथायो आरो
औ
बिदिनो जोंनावहाय बोसोरनि माइ गायनाया जोबनोसैब्ला बे जब जोबथा दब्लायनि सोरगिदिं गायनानै गेजेराव जोंना लांदां दोननाय जायो आरो बेखौनो जोंना बाख्रि गायनाय बुङो आरो बे बाख्रि गायनायनि फाय थांखियानो जाहैबाय जाहाथे बे बोसोरनि माइ गायनाया जाहासे बाख्रिसे जाथों होननानै बेखौ साननानैनो जोंना बेफोरबायदि खान्थिजों जोंहा गायनाय जायो आरो बे लोगोसे बेनो जोंना माइ गायनाया जोबोब्ला जायफोर हौवाया बे माइखौ गायजेनग्रोदों गिबि खेब बेयो माइ गायनाया जोब खांनायनि उनाव दारि खानायखौ सिननो मोनसिगोन आरो बिदिनो जोंना मा खालामो माइ गायखांनाय सानखालि गामिनि हालुवा सानै साथामसो ओ सम मोननाय मानसिफोरा फैनानै सावरि जाफैलायो आरो बिदिनो । बे सावरि जानायाव जोंहा ना थारुन औवा मेवा एं ख्रिफोर बायदिसिना जौ बेदर ओंखामफोरजों मा रंजा बाजायै जोंनिया हाय । सानखौ हगार हरो आरो जाय सानखौनो जोंनिया नांगोल जांख्रा होननानैबो बुंनाय जायो आरो
औ औ
ओ बे जोबथि साननि नांगोल जांखायाव हाय जोंना रंजा बाजा मिनि खुसियैहाय दिनखौ बारहरनाय जायो आरो ।
औ नोंथांआ
बिदिनो जोंना दंबावो आसुमाइ गायजेननाय बाराय बे आसुमाइ गायजेननाय बारायालायनो जोंना सनिबार एबा मंगलबार जानो नांथारगोननो आरो ओमफाय नाथाय जोंना ओ माइस सालिनि थाखायब्लालायनो बे सनिबारानो मंगलबाराव गायालासिनो गुबुन बारियावसो गायजेननांगोन आरो माइसालिनि थाखायब्ला बिदिनो जोंना जाय आग लाजेनगोन बे आग लाजेनगोन दौलाायनि आलियाव हाय जोंना सानजा फारसे थास' बिफां गायनानै बिनि फांसे बिलाइखौ सानजा फारसे मोखां खालामनो नांगोन आरो फाय बिदिनो थास' बिलाइनि गाहायाव हाय गांसे लाइजामखौ लाइजौ सरि लाइजौखौ बनानै बेनि सायाव हाय गय जरा फाथै जरा माइरं आलुवा होना नै आरो थुलुंसि दै गोथार सारनानै थुब थुना सावनानै हाय सानजाहा मोख खांजाना गसा गायजेनो आरो बिनिफ्रायसो जों माने जाय फारि फा जाय फारा फारि हायो बयबो गायो आरो । ओमफाय बे गाय गसा गायजेननाय सानखालि ओ फोथायनाय दङ जे न'खराव थारुनजों ना ख्रि जानो मोना होननानै फोथायनाय दङ आरो । आरो बाव मोनसे फोथायनाय दंबावो जोंहा आबादजों लोबबा थानाय जेरै हाल एवनाय समावहाय जुंगाला जुब दि मोसौ फाफ्लियाव बायोब्ला जुंगाल बायजाग्रा हालिव ग्रा मानसिया रावजोंबो राय्लाया जासे स्रि स्रियै जुंगालखौ बुद्रुनानै हाय गोजानाव गारहैनो नांगौ आरो ओमफाय बे जुंगाल बायनाय सानखालि लायनो बियो बोथिसे ओंखाम मोनजाया आरो जेन'ब्ला ओ बेलासियाव बायोब्ला मोनानि ओंखामखौ मोनजाला बेफोरबायदि । बिदिनो आरो जोंना माइ ओंखारनाय समावबो अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि जानानै माइथालियाव थांनो मोना होननानै बुंनाय दङ । थाङोब्ला लायनो दुब्लिनि माइ ओंखारफुनाया रुङो होननानै बर'फोरा फोथायो आरो बिदि दिनो दोंबावो जोंना बर'फोरा माइ गायनाय थरायनाय समाव उवालाव जिरायनो मोना । जिरायोब्ला लायनो एन्जरा माइ हायो आरो जायो होननानै फोथायो । ओंखाम जाखांग्रोन मोना एमावबो उन्दुनो मोना होननानै बुङो । जेनेब्ला बेफोरबायदि ओंखाम जाखांग्रोमोना उन्दुला लायनो फोथारनि माइया गेलेमो होनना बर' फोरा फोथायो आरो । बिदिनो माइ सौग्रा एबा गलि न'आव हाय संना जानो मोना । बेबादि संना जायोब्ला न'खरनि माइनावा खारो होननानै बर'फोरा फोथा यो आरो बिदिनो जोंहा माइ मोनोब्ला माइ हानायनि सिगां दुब्लिनिफ्राय बोथिसे दै गोथार सारनानै हाना लाबोना आग लानायनि उनावसो जोंना माइखौ हानो मोनो आरो बे आग लानाय बोथिखौनो बाख्रि सिङाव दिदां खानानै दोननो नांगौ आरो । दा आङो नोंथांनिसिम बेखिनिखौनो फोरमायनाय जागोन नोंथाङा आरोबाव माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
अ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा बिदिनो आबाद मावनाय आरो बर'फोरनि बिदि फोथायनायनि सायाव गुवारै बेखेवनानै होनाय थाखाय जोोबद गोजोननाय थाबाय साबायखर बावबाय । दा नोंथांजों आङो बो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो
औ नौनारिनि ओ फोथायनाय बेखौ आङो नोंथांनो एसे सावरायनो सानदों नौ नावरिनि फोथायनाय माने सुबुंखान्थि बेखौहाय ओरैनो सादारनाव माने ओ जोंनि बर' सरासनस्रायै बेखौ बुङो माने खोमसि फोथायनाय होननानै बुङो आरो
नाथाय बेखौहाय ओ जोङो बेखौ जुदि नुयोब्ला माने नौनारिनि फोथायनाय होननानै बुंदों आरो दा गोदोनिफ्रायनो आबै आब बौनि समनिफ्रायनो बे मोनसे फोथायनाय खान्थि दङ जेरै आ जोंनि बर' हारियावनो जों बुंग्रोदोनि माने आ बिस्थिबाराव अवा दाननो मोना बेबायदिनो ओ माबा सिमाङावहाय बिदिनो ना माबा आयसा गोनांफोरखौ हमनो मोनोब्ला माबा फैसा मोनो बेफोरबायदि माने ननारिनि फोथायनाय आरो दा नौनारिनि फोथायनाया जोंनि बर'नावल' बे नङा नोंथां बिदिनो ओ गुबुन हादर जौगानाय हादरावबो माबा मा होननानै बुङो माने जिथाम नाम्बारखौ बिसोरो मा होननानै फोथायो माने मोनसे ओ खाफाल गैजायै नाम्बार बिदि अनजिमा होननानै बिसोरो फोथायो आरो नोंथां दा ओ जोङो जोङो सानदोंमोन जि माने जोंनिल' नौनारिनि फोथायनाया जोंनि बेबायदि हारिनि गेजेरावल' दङ' होननानै जों साननानै लादोंमोन नाथाय ओ बे नङादे नोंथां माने गासैबो गुबुन हारिनाव बे फोथायनाया दङ' जेरै मोनसे थांखियाव थाङोब्ला जेरै माबा मोनसे नेवलाय होननाय बि जुनारा बारस'योब्ला थांनायनि ओ थांखिया फेलें जायो होननानैहाय गनायनानै लानाय फोथायनानै लानाय जायो आरो नोंथां
औ खोनागासिनो नोंथां
औ दा बेबायदिनो आरो माने गोबांथार फोथायनाय दङ' आरो दा बा बेफोरो मोनसे बेखौहाय जयै नौनारि सुबुंखान्थिनि फोथायनाय होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां दा बे फोथायनाया बेसेबां सैथो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायखाय दिनैसिमबो जोंनि दानि गोदान जुगनि गोदान मुगानि सुबुंफोराबो बे फोथायनायखौ लाखिनानै दङ' जेरैहाय दा माने जोंनि समाजाव ओ माख खासे बारायफोरावहाय बिदिनो बेदर जाया माबा मोनसे से ओ बिदिनो माबा मोनसे ओ बाय बायेराव बेरायनो थांनो मोना बेफोरबायदि गावबागाव फोथायनाय लाखिनानैहाय बेबायदिनो बो बियो सुबुंनि गेजेराव सोलिगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां औ दा माने बे फोथायनाया ओरैबायदि लोहाबनानै दङ' नोंथां माने बुंनो थाङोब्ला माने जायखौ जोङो दानि गोनोखोआरि मुगायावबो माने एसेबां बेबायदि नौनारिनि फोथायनायाव जोंनि सुबुंफोरा गोमोहाबनानै लोहाबनानै दङ' अब्ला जोङो साननानै नायदो आरो मानो होनोबा ओ बबेबा बबेबा बबेबायाथ' माने गिथावथावबो लाबोयो आरो बेबायदि फोथायनाया माने गावखौनो माबाब्ला ओ सिमाङाव माबा ओ जों बिदिनो माबाफोर हमनो मोनबा बिदिनो बिस सत्र' बिस गोनांफोरखौ हमनो मोनबा बेराम आजार जायोनो आरो बेबायदिनो माबा फेसा गाबफैयोब्ला सोरबा मानसि थैनायनि इसारा होफैयोनो बेफोरबायदि गोबांथार फोथायनायखौ लानानै दिनै जोंनि समाजाव गुलुं गुजुं जानायखौ दिनैनि गोनोखोआरि जौ जौगानाय मुगायावबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जेब्ला जोंनि आइ आफा बिदिनो ओ न'खरफोराव सावरायो दिनैसिमबो बेखौ फोथायनानैहाय सोलिनानै दं आरो नोंथां
औ औ
ओ नाथाय आं सानो माने ओ बियो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनायखाय ओ मोनसे खोथा दङ फोथायोब्ला बियो जायोबो बेफोरबायदि आरो दा बे सोलिबोबाय थानायखाय दिनैसिम जोंनि सुबुं समाजाव बिनि गोहोमा जोबनानै थाङाखै नोंथां
औ
दा जायनि जाहोनाव दिनै ओ गोबां माखासे गेदेर जौगानाय हादरफोराबो जुदि जिथाम नाम्बारखौहाय खाफाल गैजायै अनजिमा होननानै साननो लायोबा होमबा साननानै लादो जोङो दिनै माने जोंथ' आरो ओ जौगाफुनाय हादरफोरनि मानसिफोर फोरसो अब्ला जोंनावथ' बेफोरनि फोथायनाया बांसिना थाखागोनखा नङा होनोमबा नोंथां दा बेनो आरो नोंथां माने नौनारिनि फोथायनाया ओरैबायदि मोनसे फोथायनाय जायखौहाय माने ओ जोङो दानि गोदान ज जुगनि मानसिफ्रा बुंब्लाबो बियो माने बेखौहाय हुखुमोरनो हायै मोनसे फोथायनाय ओ लोहाबनानै थानाय ओ मोनसे जोंनि ओ समाजारि खान्थियाव सोलिबाय थाबोनाय मोनसे जाथाय जानानै आरो फोथायनाय जानानै बियो महर मोनबाय आरो दा आंनि गुसुं गुसुङै नौनारिनि फोथायनाय गुसुङै सावरायनाया नोंथांनिसिम बेनोमोन साबायखर बावबाय नोंथाङा सम होनानै खोनासंबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा नौरारि सोमोन्दै मोजाङैनो फोरमायनानै होनोलांबाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां औ। औ बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथां बेखायनो फिन मालाब्ला सम मोनबा रायजलायफिनसै दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ